खोनादों
औ खोनादों
औ नोंथां आङो दा नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो जे जिउ खांनायाव दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो जिउ खांनो हायो नङा होमबा नोंथां बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां दानि मुगायावथ' जोङो आथि औ दा जोंहाथ' आथिखालाव जोंनि मा होनो बर' सुबुंफोराबो गोबां सोलोंथाइफारसे गोजौ गोजौ दावगालांगासिनो दङ नङा होमबा
दा गासैबो जोंहा मा साख्रि बाख्रि खौल' मावनांगौ बा साख्रि बाख्रिजोंल' जों जिउ खांनो हायो बे नङा दा जों गोबां सुबुंफ्रानो आथिखालावहाय साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो जोङो बेबायदि माखासे दाउ अमा फिसिनानै जोंनि गेजेरजोंबो गावनि जिउखौ दा दालांगासिनो दङ नङा होमबा दाउ अमा फिसिनाय आबाद मावनाय बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो मा‌ आथिखालावहाय गोबांथार बेबायदिनो गिदिर गिदिर मा जानो हागासिनो दं बिजनेसमेन जानो हागासिनो दं नङा होमबा दा जोंहा जेरैहाय दाव फाराम खालामनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो मानो होनब्ला दानि आथिखालावहाय बांसिन मा गोबां दाउ ब्रयलार बेफोरबायदिखौ मा गोबां बाहायनायखौ नुनो नुनो थांसै जानायखौ नङा होमबा दा जोङो माखासे रेस्टुरेन्टफोरावनो थांना होन बेफोरावनो जोङो मा बे दाउनि गोनांथि जायो आरो बेफोर दाउ ब्रयलारफोरनि गोनांथिखौ जोंनो नां जायो आरो होमबा जोंहा मा दाउखौहाय जोंनो गोबां नांगौ बेनिखायनो जोंहा मा जों बेबायदि दाउ फारम खालामनानै गोबां रां आरजिनो हायो दाउ फाराम खालामनोबा जोंहा मा एसे मोनसे जायगा एसे लांदाङावहाय जोङो मा न' बानायनानै लाहैगोरनो नांगोन आरो बानदो खाथि साखाथिनि न' खाथि खाथियाव खालामोबा माखासे मोनामनाय गाज्रि बेफोर गेसफोरा हाबगोन नङा होमबा फैगोन बेनिखायनो जोङो न'नि एसे साखाथियावहाय बा एसे गोजानावहाय जोङो मा बेखौहाय बानायनानै लानो नांगोन न'फोरखौहाय बेहाय जोङो दाउफोरखौहाय फिसिनो हा गोन आरो दा जोङो गोबां दाउफोरखौ फिसिनानै बे दाउनिफ्राय जोङो माखासे दाउदैफोरबो मोननो हायो बे दाउदैखौ फाननानैबो जों रां आरजिनो हायो आरो बे दाउखौबो जोङो मा थाब थाब बेबायदिनो देरनो थाखाय माखासे आदारफोर होयो नङा होमबा हासारफोर आदारसै दाना बेफोरबायदिखौ होनानै जोङो दाउफोरखौ थाब थाब फेदेरनो हायो बेजोंनो जोंहा मा दाउफोरखौ जोङो थाब थाब फाननानै रांबो आरजिनो हायो बेबायदि जाबाय आरो दा जोंहाथ' बेबायदि बेदर बायग्रा बा जाग्रा बेबायदि सङाथ' गोबां जाखाबाय नङा होमबा जोंहा दा बे दाउ फार्म खालामनायाव जोंहा जेबो मा जाया लस जाया आरो जोङो बेजोंबो जिउ खांनो हायो दा अमा फार्म खालामनायजोंबो दा अमा बेदर होनोब्लाथ' जोंनि बर' फोरनि मोन बे आं गोथार नङा होनोमबा अमा बेदरखौ जों मालाबाबो ऐंगारनो हाया हखाया माबा मोनसे हाबा हुखा जाब्लाबो जोंहा मा बेफोराव अमा बेदरा थाखाथारगोन आरो अमा गैयाब्लानो जोंहा बे हाबा हुखा मोनसेखौ जादों जाफुंसारनायखौनो जों मोनखाया आरो बेनि अमाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे औ आंगोखाथार आरो ओमफ्राय बे अमाखौबो जोङो गोदो गोदाय एसे एसे गावाबागाव न'आवल' फियोम नङा होमबा न'आवसो माफा मानै बेबायदि फिसियोमोन आरो नाथाय बे मासे मानै फिसिनायजों जोङो जोंनि नांगौ खौ सुफुंजोबनो हाला आरो आथिखालाव मानो होनोब्ला आथिखालावथ' गोबां साख्रि बाख्रि मावनानै टाउन सहराव थाफैजोबबाय रावबो बेबायदि माखासे दाउ अमा फिसिनायाव गोसो गैला आरो फिलाबो बेयावनो जोंहा मा नांगौआ जोंहा मा जाखो बांसिन जाबाय बा बारायलांबाय बेनिखायनो जोंहा मा जाखो दा जोंनो बिदि माखासे फार्मफोर खुलिनो गोनां जाबाय आरो दाउ अमानि फार्म दा बेबायदि अमा फार्म खालामनानैबो जोंनि रां जों गोबां जिउखांनो हायो अमाफोराव बो जोङो बिदिनो माखासे न' लुनानै दोनो आरो बेखौबो जोङो न'नि गोजानावसो लुनानै नांगोन नङाबा मोनामांगोन ना बे अमानि खि बायदिसिनाफ्रा जोंहा मोनामनानै थानो हायि बायदि जागोन बेखायनो न'निफ्राय एसे जानगारावहाय बेखौ बानायहैनो नांगौ आरो जाहाथे बे अमानि माखासे खिफोरखौबो सुस्रा हरनो मोजां जानायनि बेबायदिनि थाखाय आरो दा अमाखौबो अमाखौबो जोङो माखासे दानाफोर होनानै गोबां भिटामिनफोर बेबायदि आदार होनानै जोङो थाब थाब फेदेरनो हायो आरो नङा होमबा बेजोंनो जोङो थाब थाब फेदेरनानै अमाखौ फाननो हायो आरो जोंनि न'आव फिसिनायनिफ्राय बै फार्मफोराव फिसिनाय अमाफोरा थाब थाब देरनायखौ नुसिनो ना जोंनि बर' आइजोफोराथ' बांसिन माजों गुन्दै थास' रुनानै होनानै आरो अफ्रिफोर बेबायदि होनानैसो अमाखौ फिसियोना दा जानायावबो गोबां फारागथिखौ मोननो थाङो बे फारमफोरावहाय फिसिनाय अमाजों जोंनि न'आव फिसिनाय अमाजों एसेब्लाबो बिनि जानायनि टेस्ट बा बिनि ओंख्रिनि टेस्टआ आलदा जायो आरो जों न'आवनो फिनाय अमानि टेस्टआ गोथावसिन जायो आरो बफ्राय फार्मफोराव फिनायफ्रा बांद्राय बेबायदि मोजां जानाय खौ जों मोननो हाया आरो अब्लाबो जोंहा बेखौ जोङो जाया होननानै थानो हाया मानोबा जोंहाथ' नांखाथारगौ जोंो अमा गैयाब्लानो जाखाथारा नङा होमबा बिदिनो गिदिर गिदिर हाबाफोरावबो जोङो बे अमा फार्मफोरनिफ्रायनो जों अमाखौ लायनो हायो बा सोरबानि फिसिनायखौबो जों लायनो हायो बेबायदि आरो दा हबा अमाखौहाय जोङो फाननानै गोबां रांबो आरजिनो हायो बेजोंनो जोंहा मा? जोंनि थांनानै थानाय जिउखौ जोङो खांनो हायो दा साफ्रोमबो जे साख्रि मावजोबथारनांगौ बे नङा आरो जोङो गावबागाव मोनसे जों जेखौहाय रोङो जेखौ जोङो जोंहा मावनो हानायनि माबा गुन दं गोहो दङ जों बेखौ सायख'नानै लानानै जोङो मावनो हायो। खालि दाउ अमा फार्म बेल' नङा आरो जोंहा गोबांथार बेबायदिनो माखासे बर' आइजोफोराबो जि दानाय माखासे उविन फोर खुलिनानै जोंनि जिउखौ खांगासिनो दं नङा होमबा बेफोराव गोबां गोदान गोदान दिजाइननि आगरफोर दख'नाफोर ओंखारबाय जेखौ जोङो गोसो बायदि माबायदि दख'नाखौ नांगौ जों गावनो गाव सायख'नानै गाननो हायो आरो बेबायदि दा जोंहा बेफोरजोंबो जोंनि बर'नि समाजा जौगागासिनो दङ। गोबांथार बेबायदि गोजौ फारसे दावगालांगासिनो दं आरो दख'नाफोरखौबोथ' जोङो दानिया बर' आइजोफोरानो गोबां वेबििंफोरखौ खुलिगासिनो दं नङा होमबा? दा बेबायदि आरो दा नोंथाङाबो फंनैसो माबाफोर बुंनो सानदों?
नोंथां थारैनो जोङो आथिखालाव जोंनि जे थांना थानाय राहा बियो साबसिननिफ्राय साबसिन साबसिन जालांदों नङा होमबा नोंथां जोंहा माखासे साख्रि बाख्रि मोननायनि राहायाबो जोंहा गोरलै जालांदों आरो जोंहा फारसेथिं नायोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायनि जोहै जोंहा माखासे साख्रि बाख्रिखौ मोनबा नैबा नागिरग्रा बा साख्रि बाख्रि लाग्रा सुबुंनि अनजिमाया बाहायनायलाय आरो साख्रिया जोंहा खमायलांनाय बेफोरबायदि जालांदों नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो सा साफ्रोम सुबुङानो साख्रियाव होसोनानै जोंनि माखासे
औ
गावबा गावनि थांना थानाय राहा ना? जे जोङो साख्रि बाख्रि मोननांगौमोन नाथाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव खायफाया मोनदों खायफाया मोनाखै नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंहा माखासे जे जोंनि थांना थानाय राहा बियो खोब ओ मोनसे गोब्राबसिन गोथौै साननानै नायोब्ला बेबायदिनो जोङो बेनि गेजेराव जों सा साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो आबाद मावनायनि अनगायैबो बा जोङो आबाद मावनायजों लोगोसे आरो जोङो माखासे आ दाउ अमा फिसिनाय ना साख्रि बाख्रि मावनायजों लोगोसेबो जोङो दाउ अमा फिसि फिनाय बेफोरजों जोंनो जोंनि जिउखौ एसेब्लाबो इजिसिन बा गोरलैसिन खालामो। खुंलांनो हायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो मोनसे ओ जेन'बा मोनसे गिदिर फार्म खुलिबायना जेनेबा मोनसे दाउ अमानि फार्म खुलिबायना जेनेबा हमना लादो अमानि फार्म खुलिबाय बेयाव जोङो बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनानै जोङो बेबायदिनो माखासे जोंनि गाव गावनि जोंनि गाव गावनि थांना थानायनि राहाखौ जोङो नागिरनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां? जोंहा जे दाउ अमा फिसिनाय बे हुदाया जोंहा गोदो आजौ आजेनिफ्रायनो जाबोदों। द बैफोर अफ्रिजों आरो जोङो थास' बायदिसिना नागिरनानै जोङो माफा मानै अमा फिसिनाय बे जौ संनायनि अफ्रिखौनो जाहोनानै अमा फिसिनाय बा मोनो जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय माफा मानै अमा फिसियोन आरो। आथिखालाव गोबांथार अमा सासे मानसियानो फिसिनो हानाय सुबिदा बेफोर दंसै। आरो जोङो बेबायदिनो आदारनि बेलायावबो जोङो दाना बा माखासे गुन्दै होनानै जोङो आथिखालाव अमा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो। मोनो बेबायदिनो जोङो माखा सासे मानसियानो मोनसे गोबां बुरजा जेरैहाय बिसथा थ्रिसथा बेफोरबायदि अमा फिसिनाय बेफोरबायदिनि सुबिदाया जोंहा बांलांनायनिफ्राय बांलांदों जेरैहाय जोङो अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला अमा फिसिनो थाखाय जोंनो
मोनसे मोजां थाग्रा न' नांगोन जेरै क्लास्टारनिङ जेन' बेयाव अमाफ्रा जोङो हाफोराव दोनोबा अमाखौ जेरै मा गादेर गुदेर उरनाय आरो खि हासुदै बेजों गोबां लेथ्रा जायो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे थाम्फै थामफला बेमार आजार बेफोरबो बांलाङो बेनि थाखायनो जोङो मोनसे प्लास्टारनि न' थायोबा जोंहा अमा फिसिनायाव जोबोद मोजां आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो न'नि साखाथियाव लानो नाङा बा फिसिनो नाङा जोङो बेखौ मोनसे एसे गोजान जायगा जे मोनाम सफैया बेबायदि जायगायाव जोङो अमाखौ फिसिनो नांगौ बेबायदिनो जोङो अमा फार्मखौ खालामनो नांगौ आरो जोङो अमा फार्म खालामनायाव आदार जो माबोरै जायो जौगायो ना जे बुङोब्ला जोङो जे जोङो हाथायाव खौ दानायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो अमानि जोङो खि हासुदैखौ सुनो थाखाय मोनसे पाइपनि सिस्टेम बा दै मेसिननि सिस्टेम थायोबा जोंहा जोबोद मोजां मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ गोरलैयैनो सुस्र'नो हायो आरो बेबायदिनो सासे अमा फिसिग्राया गावजों लोगोसे गुबुननि जिउखौबो दैदेनलांफायो जेरैहाय जोङो बेयो बिथाङा माखासे बेदरखौ सुबुंफोरनो जाहोनाय ना बा जेरै आरो बिदिनो अमा नायनो थाखाय जोङो न' खाथिनि बा न'सुंसे नि मानसिफोरखौ बा जोथोन लानो थाखाय बेबायदिनो नायग्रा थिसननाय बेनि गेजेरजोंबो बै फोरनि बैसोरनि जोङो माखासे थांना थानाय राहा बेखौबो गोरलै खालामनानै होफायो बेजों लोगोसेनो जोङो जेरैहाय जोङो माखासे दाउ अमा फि फाननानै जोङो जेनेबा माखासे बेफार फालांगि खालामग्राफोर बेफोरखौबो बा बिसोरनोबो माखासे जिउ राहाखौ होनाय जायो जेरै सासे अमा फिसिग्राया गावथोंजोङै फानालासेनो बेफार फालांगिफोरनो फानहरनानै बा बै बेफार फालांगि फोरा बेनिफ्रायनो अमा लांनानै माखासे बेफार फालांगिनि राहाखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा जोंनि गोनांथि जानाय जे बेदरनि गोनांथि जानाय बेखौबो सुफुंनानै होयो बेजों लोगोसे जोङो दाउ फारामाबो एखे बेबायदि बिदिनो जोङो दाउफोरनोबो जोङो दाहोना आरो माइरं बा गुन्दै बेफोरखौ होनानै जोङो फिसिनो हायो आरो बेयाव जोङो दाउ फिसिनाय होननानै बुङोब्ला बेयावबो मोजां न' नांगोन जाहाथे बेयाव बाराव अखाफ्रा हाबा थिग बेबायदिनो जोङो दाउ आरो अमा मोननैनियावबो जे जोंहा माखासे गोबां बेमार जानायखौ आथिखालाव नुफ्लेबाय थादों बेनिफ्राय जों होब थानो थाखाय आगु भेक्सिन होनाय बे राहायाबो जोंहा बांबोदों नङा होमबा नोंथां जेनेबा जोङो बेमार जानायनि सिगांनो भेक्सिन थुनानै दोनखायोबा बेयाव बेमार जा जानायनि सुबिदाया बा बेमार जानायनि सम्भाबनाया जोंहा खम जायो बेनिखायनो बैफोराव जोङो आगु भेक्सिन थुयोबा जोङो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो आरो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो माखासे बे दाउ अमा फिसिनायनि जोहै जोङो जोंनि जिउखौ खांनो हायो आरो नोंथां बेजों लोगोसे जोङो माखासे बोरमा मोसौ फिसिनाय बिनिफ्रायबो जोङो ओ जोंनि जिउखौ खांनो हायो जेरैहाय जोङो बोरमा फिसिनाय होननानै बुङोबा मोनसे थाग्रा न' नांगोन बैसां आरो बेबायदि नो जोंहा ओ माखासे लांदां जायगा नांगोन जे जोङो बोरमाखौ गुमनायैबो जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो दाब दाब जायगाफोराव नाथाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेबायदिनो मोनसे लांदां जायगायाव फिसिनाय जायो आरो नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां नों थां जों सावराय
औ नोंथांसिम